हेलौ औ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
खोनादों।
अ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङालाय?
दं नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथां खौ फन खालामनायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङासो खम दङ ना?
औ दं दे नोंथां
अ बिदिब्ला जोङो आयदाखौ दोरों बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव लानि नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा गिबियाव बे दोरोङारि बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै एसे फोरमायग्रोनो हागोन
औ औ हागोन दे नोंथां माने बिदिनोथ' जों बर'फोराल' नङा माने ओंखामखौ खौहाय जोंनिया जाग्रा दारान जोंनिया बर' बर'निया माने बिदि जेनेबा ओंखामखौनो जायोना। जों आं आसामनि बांसिन माने बि बिदिनो जोङो। जेरै आङो दोरोङारि होनब्लाथ' आं मैगंखौ बुंनोसै मानो आङो मैथाजों नाजों जानानै बांसिन गोथाव मोनो। बेनिफ्राय अनला न अन ला मेवाय जायखौ जों औवानि औवानि गोरलै न' जाय ओंखार बिनिफ्राय माने लाबोनानै बेखौ अनलाजों जानाय जायो अनलाजों दाउजों जानानै गोथाव मोनो बिदिनो जोगोनार जोगोनारजों दाउजों आरो साम'जों सबाय बेफोर बायदि खौ जानानै मोजां मोनो आरो। औ नोंथाङालाय मा माखौ जानानै मोजां जां मो
ओ औ नोंथां बुंनाय बादिनो आंबो अमाजों नारजि बेफोरखौबो मोजां जां मोनो अनलाजों दाव जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला गिबियाव बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय जेरैहाय जोंहा गुबैयाव ओंखाम थायो न गोदोनिफ्रा फ्रायनो आजै आजौनिफ्रायनो नङा होमबा नों थां ओ थिग बायदि बेबादिनो जोंहा आरो बर'फोरनि माने दोरोङारि मोजां मोननाय गोदोनिफ्रायनो मोजां मोनबोजानाय खारै रोखोमनि ओंख्रि गोबां रो खोमनि दङ। जेरैहाय जों बर'फ्रा मोजां मोननाय गिबियाव ओ नों थाङा बुंनाय बाददिनो मैथाजों ना। बेफोरबो बर'फोरनि मोनफा मोनफा ओ दोरोङारि ओंख्रि। आरो अनलाजों दाउ साम'जों सबाइ ओ नारजिजों अमा बेफोरो जोंनि बिराद मोजां बर' फोरनि मोजां मोननाय ओंख्रि आरो। ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो अनलाजों दाउ संनायाव जोंहा ओ गोबां रोखोमनि ओ बायदिसिना बेसादफोरबो नांगौ जायो। जोंहा जेरैहाय गिबियाव जोङो माइरंखौ सोमनानै दोनो नङा होमबा? दैयाव बेयो रुइजा सिम सोमनानै दोनो। ओ जोङो बे सोमनानै एसे रुइहाबनायनि उनाव जोङो बेखौ सुखांनानै मोनसे आइजेंआव दैखौ सररनो थाखाय जोङो दैयाव दैखांनाय जायो। दैनिफ्राय बोखांनाय जायो। बोखां खांनायनि उनाव जेब्ला जों जोङो दैया सरद लाङो जोङो उवाल एबा गोदोथ' बांसिनै उवाल बाहायोमोन आरो आ थिखालनि दिनाव जोंहा ग्रेन्डार मिसिन दङ जिहे थु बेजोंबो जोङो बा गुन्दि खालामनानै लानाय जायो
औ औ उम
जोंहा जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गोदो अब्ला जोङो बेखौ ओ मोजाङै सेफ्रुनानै गार फुननानै होनाय जायो
औ नंगौ
खारैबो होनाय जायो बेबादिनो जोङो अनलाखौ आरो अनलायाव जोङो सामब्राम गुफुर ओम उम बेबायदिनो बेफोरखौ जोङो मोजाङै होनाय जायो आरो अ थिग बेबायादिनो बेफोर जोंनि मोजां मोननाय ओंख्रि बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदोनिफ्रायनो जोंहा बांसिन खारै ओंख्रि मिथिंगायाव मोननाय बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ बांसिनै जायोमोन नङा होमबा ओ आथिखालावथ' जोङो बांद्राया बेबाय बे खारै ओंख्रि मिथिंगानि ओंख्रिफोरखौ बांद्राय जानायखौ नुनो मोनलिया नङा होमबा औ जायनि जाहोनाव जोंहा बेबादि मिथिंगानि मोननाय ओंख्रिफोर जायैनि जाहोनावनो जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि रासायनारि अ अ रासायनारि केमिकल औ नंगौ नोंथाङा बुंनायाबो सैथो बेबायाददिनो जोंहा माने आथि खालाव बेबायदि मैगं थाइगं केमि जानायनि जाहोनाव जोंहा माने सुबुंफोरनि देहा हायाव गोबां बेमार आजारफोर सोमजिनो हमदों ओ बेनि थाखाय माने जोंहा गोबां देहाफोराव माने खहा जादों आरो माने गोदो बेबायादि जायामोन जायनि जाहोनाव जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय। बेबायदिनो मिथिं मोननाय मैगं मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां बिदिनो नोंथाङा
नोंथाङा माने मा मा ओंख्रिखौ संफेरखो ओरैनो नोंथाङा एसे फोरमायना होन हागोन नामा?
अ बुंनि थाङोब्ला थारैनो आङो बे फोरोंगिरिनि गे जेराव ओ अमाजों ना अमाजों नारजि ओ जेरैहाय जोंहा बेखौ नारजिखौ गिबियाव जोंहा ओ फाथो नङा होमबा ओ जोंहा बे फाथोनिफ्रायनो फाथोखौ जेब्ला रायो अब्ला जोङो फाथोखौ दाननानै लाबोनाय जायो। ओमफ्राय जेब्ला बे फा थौखौ जोङो दाननानै लाबो लाबखाङोना अब्ला जोंहा माने बे बिलाइफोरखौ खानानै जोङो सानदुुंङाव फोराननाय जायो। अ बेखौ ओ सानदुंङाव फोरानखांनायनि उनाव ओ जेब्ला जोंहा बिलाइआ गोरान जायो। ओ अब्ला बे खौ माने बे खौ नारजि होननानै बुंनाय जायो आरो। फाथोबो बुङो जेरैहाय बेखौ जोङो खायफा खायफाया बेखौ संनायनि सिगांहाय दैयाव सोमनानै लाग्रोयो। आरो खायफाहा माने बेखौ अ रुनानैबो लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां?
नाव मोजां एबा थाबनो गेब्लेयो बेनि थाखाय बेखौ आरो जोङो। आ गिबियाव अराव दैयाव रुनानै माने बेखौ जों खारैजों सं खारै होनाय जायो। लोगोसेनो आरो जोङो बे फोरखौ खारैजों होनाय जायो आरो बेयो अमाजोंबो बेयो गोबां रोखोमनि ओरैनोबो जाजायो। दोननानैबो गोबां रोखोमनि नोंनि गोसो बादि खालामनानै संनानै जाजायो आरो ओ ओ बुंनो थाङोब्ला जों गोदोहाय उम आथिखालाव जोङो बांसिनै जानाय लोंनायनि बेलायाव। जोंहा गोबां दोरोङारि फोराव जों मस्ला मस्लि बायनाय खौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां उम गोदोहायथ जोंहा बेबायादि मस्ला मस्लिफोरखौ बांसिनै बाहायोमोन। जों हा जेरैहाय जेरै जोंहा मिथिंगायावनो मस्ला मोनोमोन। जेरैहाय जों बुंनो थाङोबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय दुनजिया ओ गंगार दुनजिया होनबा नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ औ माने बे बा बायदिखौ गोबाङै बाहायनायखौ बाहायनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
ओं नाथाय आथिखालाव ओं आथिखालाव गलायावसो गलायावसो बायनानै मोन मोननायखौसो बांसिन
औ नोंगौ नोंथां। औ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोहाय माने बेबायदिनो माबा मोनसे मैहुर खालामनानै जुनार बेदरफोर मोनबोबा माने जोंहा हांनानै सावनानै जानायखौ रुनानै बांसि न नुनो मोनोमोन आरो। थ जोंहा गोबाङानो थावजोंनो जायो नङा होमबा? ओ बेबादि जानाय गोबां जाबाय जायनि जाहोनाव बेनि जाउनाव बो जोंहा माने बेमार आजारा थाबनो साग्लोबो आरो। ओ नोंथाङा नोंथांना गोदोनि जानाय आरो दानि जानायाव माबा फाराग नुनो मोन्दों ना?
औ माने गोदो बांसिन बर'फोरा माने खारदै ओंख्रिखौ माने बांसिन जासिनोमोन आरो खारै संनानै जाय खौ बुङो जोङो बिसोरोथ सिगां गोदोनि मानसिफोरखौ आरो बुंनाय खोनायोमोन जेब्ला ओंखाम गैयामोन अब्ला आयथिया थालिर न गोमोनखौनो माने जानानै थायोमोन। बेफोरबायदि बुङोमोन आरो। नाथाय आथिखालावथ ओंखामखौनो जानानै बांसिन मानसियानो थायो। नाथाय आथिखालाव माने ओंखामनिबो एसेबां आंखाल गैला नालाय। मानो होनबा जों कन्ट्रेलाव माइरं मोनो न नोंथां। बिदिनो गासैबो जेनेबा आरो बिदिनो आबाद मावो आबाद मावनानै बेजोंनो जेनेबा जोङो जिउ खुङो। बर'फोरा बिदिनोसो जायो आरो।
नंगौ नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोङो आथिखालाव माने बिदिखौ नुनो मोनला जे सिगां गोदोहाय जों बवाव बिलोफोराव फुख्रिफोराव ना हमनो थाङो ना गुरनो थाङो बेफोर नाफोरखौ जों बांसिननानै ना गुरखांना फैना जों खावनानै जायो खायफाया हांनानै जायो। खायफाया बेबायदि बिदिनो सेफ्लेनानै गोबां रोखोमनि जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेबायदिखौ नुनाय मोना थावजों संना जानायखौ बांसिनै नुनो मोनो। आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोहाय बिलोफोराव ना गुरनो थांबाबो गोदो गोदायनि मानसि फोरा माने जोङो मि बिलोआव ना गुरखांना फैनानै जेब्ला ना मोनो अब्लाबो माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं बायदिसिनाफोरखौ माने जोङो बेजोंनो रुनानै संनानै जानायखौ गोबाङै मिथिनो मोनो एबा जोङो नुनोबो बिजाबफोरावबो मोन खादों जानांगौ नोंथाङाबो
औ नंगौ
हयथ जोङो बेनि ओमफ्राय गोदो आरो दानि आथिखालाव जों जानाय लोंनायनि सायाव गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां।
उम बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरैहाय ओ गोदोहाय जोङो न न गावबा गावनि ओ जायगायावनो खनासेबाबो जोंहा माने ननि हासार जेरै हाय गोबोरखि हासार बिबादिनो जिब जुनारनि जिफोरजों माने जो मोजाङै माने ओ ओंखाम ओंख्रिफोर खौ माने ओ मोजाङै बेबायदि संनानै जायोमोन।
औ सान्दुआव फोरानदबनानै
औ औ नंगौ नोंथां थारै नोंथाङा गोदोनि जानाय लोंनाय आरो दानि जानाय लोंनायाव बेबादिनो ओ बेबादि फाराग नुनायाव माबाफो बो बुंनो सानदों ना
गोदो जेरै बेमार आजार जायामोन न' बिदिनो जोङो बुथुमनानै मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जायोमोन ना ओमफाय दा आथिखालाव बि बिदिनो बायदिसिना मुलिफोर होयो न' दानि मैगंफोराव बि जानानै बांसिन मानसिफोराहाय लोरबां जालांनाय नुनो मोनदों आरो बिदिनो बेराम आजार बाजार जानायखौ बांसिन नुनो मोननाय
औ नंगौ नोंथां थारैनो बुंनो थाङोब्ला माने ओ गोदोनियानो साबसिन होननानै बुंनांगौ बुंनांगौ आरो माने ओ आथिखालावबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोनो गोबां मस्ला मस दि जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोबा गुबै जोङो गोबां ओंख्रिफोरानो आथि खाला गंगार दुन जिया बेफोर खौबो होनाय नुयो नाथाय बांसिनखौनो नुनो मोना ओम गोदोहाय जोंङो ओ गोदोहाय जों बेफोरखौनो बाहायनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन
औ नंगौ नोंथां
आथिखालाव जों बिदिखौ बांसिन नुनो मोना गासिबो गासिबो रासायनारि केमि खेल बायदिसि सिना बाजाराव बायनाय मैगं थाइगं मैगंफोरखौ बांसिनै जानानै माने जोङो बेमार आजार जानायखौ औ नुनो मोन दों आरो बुंनो थाङोबा गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग खाथि दङ आरो ओ जेरैहाय जोंहा गोदो बेबायदिनो खावनानै हांनानै जानाया जोंहा दंखायोमोन ओ आथिखालावथ' बेबा दि नङा जोंहा ओ गोबां रो खोमनि केमिकेल गोनां हासार होनाय बिदि रासायनारि हासार बायदि सिना बेबादि होफबनाय खौ जोङो जायो जेरैहाय हमनानै ला ओ गोदोहाय जोङो बां सिनो मैद्रु ओंख्रि ला फा मुला बेफोरखौ जोङो न'आवनो गोबोरखि हासार ओ मोसौनि खिफोरजों जों माने मोजाङै मोजां माने ओ न'आवनो ओ फोनानै मा ने जानो हायो नङा होमबा ओ बेबादिनो ओ नोंथाङा बेबदिनो ओ मा ओंख्रिफोरखौ बांसिनै मोजां मोनो होननानै
आङो बिदिनो माने सबाइजों साम'
औ औ उ बिदिब्ला औ बिदिब्ला नोंथाङा बे मैथाजों नाखौ माबादिहाय सङो एसे फोरमायनो हागोन ना
मैथाजों नाजों होनना बुङोब्ला आं
अ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ मैथाखौ माने खाना लाबोनानै आङो बेवहाय जेनेबा दैजों सुस्रानानै दैजों सुनानै माने बेखौ लानो ग्रोयो आङो बे खौहाय लांग्रोनानै बेनिफ्रायहाय नाखौ एवफ्रामग्रोना लायोना सारायाव फार्स्ट टाइमावहाय आं बिदि थावजों थावजों एवफ्रामनानै माने बिदि आङो थावखौ एवफ्रामनानैहाय बिदिनो मैथाखौ होयो मैथाखौ माने बिदि मैथाजों होनानै ओमफ्राय बिदिनो बायदिसिना मस्ला होबाय मस्लाखौ होजोबबाय बिदिनो बानलु होबाय संख्रि होबाय बिदिनो दै होबाय बिदि आं बिदि सङो आरो नोंथां संनायाथ' आलदा आलदा जायो गुबुनफोरनि बायदि दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय नामा जोंनो दे ओं दे उम